औ खोनादों
ओ जोङो दायो जोंहा बर' हारिनि ओ गाननाय जोमनायनि बागै जोङो दायो सावरायगोन
औ
ओ जोंहाथ' जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेसआनो जाबाय ओ गोमो बिदन दख'ना आरो लोगोसे जोमग्राया जाबाय गिरि गां जोमग्रा फास्रा आरो जोंहा बर'नि मुंख'जाथावना बयजोंबो मिथिजानाय आर'नाइ गोजा आरो गोथां बेयो जोंनि थाखाय माने बियो आइजो माहारि बा हिन्जाव मानसिफोरनि थाखाय हौवाफोरनिया जाबाय ओ जोंहा गाम फिसा गोथां जेराव जिङावहाय जोंहा ओ दिंखिया बिलाइ आगरनि गोनां आरो लोगोसे ओ जोङो गेन्जि गुफुरबो बिदि गाननाय नुयो सिङाव आरो लोगोसे जोंनि बर'नि थिसारजानाय जि इन्दिनि बा इन्दिनि सार्ट बनायनाय जायो कट बुङ बि खौहाय बेयो आरोना दं नों थाङा जोंनि बर'नि ड्रेसखौ माबायदिनो मोजां मोनो फोरमायनो हागोन ना
औ बुंनो थाङोब्लाथ' आङो मोजां मोनसिनायानो जाबाय जोंनि बे हारिनि ड्रेसखौहाय बर' हारिनि गान्नाय जोमनाय मानो बुङोब्ला बियो जोंनि आइजो माहारियाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि सोलेरखौहाय बियो खोबजोबनाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला बे जोंनि बे दख'नाया जिया गोमो बिदननि बेजोंहाय लोगोसे गोजा ब्लाउस आरो आर'नाइ आरो गोजा रेगि रेगां फास्रा लाबा जोबोद समाय नाय नुयो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे हारिनि गान्नाय जोमनायखौनो आं साबसिन होननानै सानो जेरैबायदि रोखा रोखायै बेबायदि समायनाय नुयो जेरैबायदि आगरफोरा बेरखाङो बेखौ नायनानै जोबोद समायनाय नुयो समायना नुयो बुंनो थाङोब्ला हौवासाफोरखौबो हाय हारिनि बेबायदि ट्रेडिसनेल गामसा गाननायाव इन्दिनि बा आर'नाइ आगरनि बेबाय आर'नाइनि ववासकट गाननायावबो हौवासाफोरखौबो जोबोद नायनो मोजां नुयो। आरो बियो गाननाय जोमनाया मोजांनि ल' नायनो मोजां नुनायनि थाखायल' नङा नाथाय जोंनि बे हारिखौ दिन्थिफुंनायबो जायो जोङो सासे बर' माहारिनि फिसा होननानै जोंनि गाननाय जोमनायजोंनो जोङो सिनायथिखौ मोनो। गुबुना जोंनि गान्नाय जोमनायखौ नुब्लानो सिनायनो हायो जे जों सासे बर' हारिनि बर' माहारिनि फिसा होननानै। आरो बेबायदि सिनाय जानाया बर' बर'नि थाखाय जोबोद मोजां आरो जोङो जोंनि हारिखौ जोंनि गाननाय जोमनायजोंनो सिनायथि होनो हायो होननानै आं सानो। नोंथाङा आरो माबाफोर सोंनो हास्थायदों ना?
ओ आङो बेखायनो नों। थांनायाव सोंनो सो सुंलु खालामनो लुबैदों नोंथाङा जोंनि आंगोनि बर'नि ड्रेसखौ गाननानै माब्लाबा मोसाफेरबायना आरो बेबायदि सा सावगारिफोरखौ नोंथाङा लाफेरबाय ना?
ओ बुंनो थाङोब्लाथ' आं आंनि हारिनि बे दख'ना जायखौ दख'ना बुंनाय जायो बेखौ गाननानै आं उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि मोसाबोबाय थादों बर' हारिनिनो बेबायदि ट्रेडिसनेल मोसानाय जायखौ बुङो बागुरुमबा मोसाग्लांनाय बेफ फोरखौ आङो उन्दैनिफ्रायनो माने जेब्लानिफ्राय आं मोसा मोसानो हानाय जादों बे टाइमनिफ्रायनो आङो मोसाबोबाय थानाय जादों। फरायसालियाव बा ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन फांसन प्रग्रामफोरावहाय बेबायदि मोसाबोनाय जादों आरो बे नो मोसानायावहाय मोसानायजों लोगोसे बर' हारिखौ बेबायदि सिनायथि होबोनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो आं आंबो बेबायदिनो। ओ पार्ट लानो मोनदों। बेबायदि गुबुन गुबुन माखासे मोसानायफोराव आङो बे बायदि मोस नानै बर'नि बे अ ट्रेदिसनेल द्रसखौ गाननानै फ्राय मोसानानै जबोद मोजां मोन मानोना बेयो जोंनि मोसानायखौ जोंनि बे गाननाय जोमनायानो समायनासिन खालामो होननानै आं सानो मानोना बयबो मोसानायावहाय एखे रोखोमनि बेबायदि दख'ना आरो फास्राफोर लानानै मोसा थाब्लासो जोबोद समायना नुयो होननानै आं सानो ओ नोंथाङा बेबायदि बर' हारिनि बे जायखौ दख दखना बुङो फास्रा बुङो बे बेफोरखौ अबेनिफ्राय बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोसावनो हागोन ना?
जोंहाथ' हौवासा फोर गाननाय माबाखौहाय जायखौ जों इन्दिनि वासकट होननानै बुङो बेखौथ जोङो ओ लाथा एम्फौ फिथोबनिफ्राय बानायनाय जायो आरो जोंहा माखासे ओं जोंनि दखनाफोरखौथ जोङो खुन्दुं बायनानै न'फोरावनो दानाय जायो। आरो आर'नाइफोरखौबो जोङो खुन्दुं बायनानैनो न'नि इसानसालियाव दानानै जोङो लानो हायो आरो। आरो लोगोसे जोंहा बे खुन्दुंफोरखौ जोङो इन्दिनि फ्रायबो बानायनाय जायो इन्दिखौ गुबुन बेलेक कालार होनानै आरो लोगोसे जोंहा ओ मोनसे रेसम एम्फौ होननाय दङो बेनिफ्रायबो जों माखा माखासे ओ खुन्दुंफोरखौ बानायनाय जायो
औ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो थार।
मोनसे बिफां दङ बेबो मोनसे थुला बायदि ओ बारो बेजोंबो जोङो खुन्दुं बानायनाय जायो आरो थ बिदिनो बायदि रोखोमनि खालारफोरखौ होनानै हा दखनाफोरखौ खौ दानाय जायो खिन्थु जोंनि बे मोनसे ट्रेडिसनेल दखनायानो जाबाय गोमो खालारनि औ आंबो बेखौनो बुंनो सानो माने जों आइजो मा हारिफोरखौ गानब्ला जोबोद समायो आरो दानि जुगावथ' जोंहा उन्दै फंबाय बिनानावफोरनोबो माने रेडिमेड बानायनानै होखायो आरो दानि जुगाव बिथां फंबायमोनखौबो गानबोला जोबोद मोजां किउट किउट नुयो। आरो लोगोसे समाय होयो माने बे जोंनि बे गाननाय जोमनाया जोंनि सुबुं फुलखौहा माने जोबोद नायनो समाय ना बेदफ्राव होजोबो आरो
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया थारैनो थार। आंबो बेबायदि जोबोद मोजां मोनो औ आंबो नुनो मोनदों गोबां दायो बेबायदि खामि उन्दै उन्दै ग थ'फोराबो रेडिमेड दख'ना बानायनाय बेबायदि गान्नायखौ नुनो मोन्दों मानोना बेबायदि गोदोर दख'नाखौ बेबायदि सामलायनो बे सोर हाया उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेनिखायनो बियो मोजां आरोना बर'नि मोनसे गथ'फोरनि थाखायबो बे रेडिमेड दख'ना बानायना हो नाया
थ'फोराबबो गाननो लुबैयो नङा होमब्ला ओ थ' बेखायनो दायो ग थ'फोरनि थाखायबो जाहा सुबिदाफोरा जाबाय आरो
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया थारैनो थार आरो मोजां मोन दों आङो बेबायदि ओ बर'नि बे दख'नाखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखायबो जि रेडिमेड बानायनाय जादों आरो बुंनो थाङोब्ला दायोथ' मेचिन फोरावबो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दख'नाफोरखौ दानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मोननो थाङो गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन ओ खुन्दुंनि बेबायदि गोबां नुनो मोनो नाथाय बुंनो थाङोब्ला जेरै नोंथाङा बुंखाबाय बे ओ गोमो दनि दख'नाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि ट्रेडिसनेल दख'ना होननानै बुंनाय जायो नै आंबो बेबायदि गोबां गामिफोरावहाय गामि गंखनाव बेबायदि नुबोदों ओ जेराव आइजोफोराहाय न'आवनो ला था एम्फौनिफ्राय बेबायदि खुन्दुं बानायनानै बेबायदिनो ओ इन्दिनि दखना फोर नुदों आङो आरो बुंनो थाङोब्ला बे बिदननि गोमो दखनाखौहाय खुन्दुं फोरखौहाय बायनानैहाय न'आवनो बे इसानसालियावहाय हाय आङो बेबायदि दानायफोरखौ नुबोदों आरो बेल' नङा आङो आर'नाइ दाब दा खौबो नुबोदों मानोना बुंनो थाङोब्ला जोंहा न'आवनो बेबायदि ओ जि दानायनि बे हिसानसालिया दङ जेराव आंनि आइ एबा आंनि आनैया बेयावहाय जि दायो ओ इन्दिनि फास्रा बा बा इन्दिनि जोमग्रा एबा जायखौबो अग्रं दख'ना सानजारि दख'ना बेखौबो दानाय जायो आरो बेबायदिनो दाथ' बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोर बेयावहाय गोबां बेबायदिनो गामसाफोर नांगौ जायो बेयावहाय गामसाफोर दैज्लां बोथोर खाथिबाथ' गमसा गामसाफोरबो दानाय जायो आरोना ओ नोंथाङा नुबोदों ना बेबायदि
औ आं नुबोदों गोबां बिद नो जोंनि आंगो गामिफोराव ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना ओ माने बिदिनो न'आवनो इसानसा सालि बनायनानै बेबायदि जिफोरखौ दानायखौ नुबोदों ओ जोंबो उन्दै उन्दै अहा माने जि दानायनि गोबां बेबायदि गेलेयोमोन आरो त' जोंनि आइयाबो इसानसालियाव इसान दायोमोन आरो जोंनि न' खाथियावबो गोबां बिसोरबो दाहालागि इसान सालियावहा इसान दानायखौ नुनो मोनो आरो बायदि रोखोमनि आगर एरनाय फोर बो दख'नायाव जों नुनो मोनो आरो ओ बिसोरबो मोनसेल' कालार खौ दाया गोबां रोखोमनि ओ दख'नाफोरखौ दानायखौ जोङो नुनो मो मोनो आरो। बुंनो थाङोब्ला जोंहा मिसिनाव दानायनि ख्रुइ आखाइजों दानाया साबसिन - बांसिन मोजां आरो गोबाव जोरनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो आखाइजों औ आखाइजों दानाया दख खनाफ्रा गाननोबो मोजां जायो। आरो माने बाहा ओ गोबावबो जोरनानै थाङो आरो नोंथाङा न'आव दानाय द ख'नाफोरखौ गानफेरबाय ना?
औ गानफेरबाय होनबाथ' बुंजायो गानफेरबाय होननानै बाहायफेरबाय जोबोद गुसु जायो होननानै आं सानो आरोना बायनाय दखनानिस्राय। ओ नोंथांजों दिनै बे ओ बर'नि गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंनो मोनबाय आङो ओ होमब्ला जों जों दिनैनि बे सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय गोजोनथों।